हेलौ औ खोनादों ओं ओ
ओं
मोजां खोनायासै माथो।
खोनादों औ नोंथांजोंहायो फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
खोनादों
ओ देलाय बुंफिनलाय बुंफिनलाय उम
दायो नोंथांजों फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हायो हायो औ
औ फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि फालांगिखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहाय ओ बेफार फालांगि खालामनाय
औ
जिब जिबि फिसिनाय आबाद मावनाय बिफां लाइफां खालाम गायनानै बेजों फालांगि खालामनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनाय खौ जोङो मोननो हायो आ नों बिथाङा बिनि सोमोन्दैनो बबेबा मोनसे फालांगिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ औ फालांगि मावनायाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दङ। आ
औ
जोङो गंसे न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय रां आरजिनो नांगौ नालाय बे रां खौ आरजिनो थाखायनो जों मानसिया फालांगि खालामनो गोनां जायो आरो माबेबा मोनसे आबादखौ मावनानै ओ बेखौ फानहरनायानो बेबो मोनसे फालांगि आरो गुबुन गु गुबुन रोखोमनि फालांगिफोर थायो जेरै ओ बिजनेसफोर मावो गिदिर गिदिर बिजनेसफोर थायो बेफोरबो माने फालांगियावनो गोलैजोबो दा जोंहा गंसे न'खरखौ सालायनो थाखाय जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' बांसिन आबाद मावोना दा ओ बैफोरो जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव ओरैबादि बांसिन आबाद मावो आ माइ गायै जायगाफोराव बिदिनो तरमुस गायो फानलु गायो थास' गायो इनिफ्राय बिदिनोखौ आबाद मावनानै बेनिफ्राय मोननाय फसलफोरखौ फाननानै बिसोर फालांगि खालामो आरो बेयावनो आ माखासे मोनसे मानसिफोरबो दङ जायफोरानोखि आबाद मावा बैनि बैनि ओ-ओ फसलफोरखौ बुथुमनानैनो बिसोर लांनानै फालांगि खालामो आरो बेफोर मानसिफोरबो दङ। दा जोंनि गामि एरियाफ्राव बेफोरबायदि फालांगिफ्रा सोलियो ओ बेनिफ्राय फालांगिनि बेलायाव औ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे आ बेबो आबादानो गोलैगोन जेरै- मा ओ रबार दंफां गायनाय साब पार्ट दंफां गायनानै फालांगि खालामनाय बेफोरबो मोनसे फालांगियानो बेफोर आबादफोरा जाबाय एसे गुबुन रो खोमनि जायोलाय आ बेनि अनगायैबो जोंनि गामि एरियाफ्राव ओ गोबां ओरैबायदि फालांगिफोर दङ जेरावनोखि जिब जुनार फिसिनानै फालांगि मावो गंस ओ सासे मानसियानो गोबां बुरजा बुरजा बिदिनो बोरमा फार्मफोर खुलिनाय दङ दा बेफोरबो मोनसे फालांगियावनो गोलैयो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि दङ ओ बेनि अनगायैबो बोरमा फाराम दाउ फार्म बेनिफ्राय मोसौ फार्मफोर खुलिनानै गोबां रां आ जिनाय मानसिफोरबो दं आरो जोंनि गामि खाथि खालाफ्राव दा बेफोरबो मोनसे जे मोनसे फालांगियाव गोलैयो आरो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो ओ दै गोनां जायगाफोराव दा फुख्रिफोर जावनानै ना फिसिनानै बेफोरबायदि फालांगि खालामनायफोरबो दङ माइ आबादफोर गायनानै न'आव जाखिनि थोजासे जानाय माइखौ लाखिनानै फालांगि आरो बै ओ फसलफोरखौ जायफोरा लांफैयो बिसोरबो फालांगिनि सायावनो माने फालांगि खालामो आरो दा बे फोरबायदि खालामनायखौ ओ जों जोंनि जायगायाव नुनो मोनो। सोलाय ओ बेफोरबायदि रां आरजिनानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि सम समाज आव दा ओ बे फालांगिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन ना एसे फोरमायना होदो माबाफोर बुंनो गोनां
नंगौ नोंथाङा बुंनाया थार ओ जोङो न'खरखौ सामलायनो थाखाय जों जायखिजाया माबा मोनसे राहा लामाख खौ लायो बेबायदिनो फालांगि लांगियाबो जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि राहा लामा। ओ जेरैबायदि नों थाङा माखासे बिदिन्थि होलांबाय बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो गयनि फालांगि खालामनाय। फाथैनि बेफार खालामनाय। जिहेथु बेफोर बेफार खालामनायाबो फालांगियावनो गोग्लैयो। बेनिफ्राय आरो जों मोननो हायो माखासे फिथाइ सामथाइ फाननाय जेरैहाय थाइजौ खान थाल, लेथक', लिसु फाननाय बेफोरखौबो जोङो फालांगि महरै मोननो हायो। ओ। बेनिफ्राय आरो जोङो मोननो हायो यो फाथो आबाद मावनानै बेसर आबाद मावनानै आरो आथिखालाव जोङो मोनसे आबाद मावनायखौ नुनो मोनो देमसि देमसि आबाद मावनानै बो जोङो बेखौ फाननानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय आरो खुसेर आम खौबो गायनानै बिगा बिगा माने दस बिघा बिस बिघा गायनानै ओ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजोंहाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनबाय जुखाम गायनानै बिगासेयावनो से लाख बेफोरबायदि रां मोननाय खौ जोङो गोबां नुनो मोन ननाय जायोसै। अब्ला नैबे राहाया जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर मोजां। जाय नखर दावगानाय खौ मदद खालामो नखर मोनसे दावगायोब्ला मोनसे समाजाबो दावगायो। अब्ला गुबुनखौ नुनानै जोङो नैबे फालांगि मावनायखौ सोलोंनो हायो।
उम उम
ओ लकेलाव नुनाय फालांगि मावनायनि अनगायैबो ओ माखासे ससियेल मिडियाआव जोङो गुबुन गुबुन रोखोम मावनो जायनि आदब खायदाफोरखौबो फोरोंनानै होनाय थायो अब्ला बेफोरखौ नायनानै जोङो जोंनि जायगायावबो जाय ओ आबादा माबायदि हा एबा हासारनि गोनां जायो बेखौ नायनानै गोरोबनाय बायदि मोनोब्ला ओ बे आदबै मावोब्ला जों नि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। ओ दिहुनथाइयाबो जोंहा। बांगोन आरो नांगौ बायदियै जोङो मोननो हागोन।
उम
मैगं थाइगं आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो फालांगि मोसौ बोरमा बेफोरनि अनगायैबो जोङो मोनसे मोननो हाबावो मोसौ जारसि जायनि गाय गाइखेरा ओ लकेल मोसौनिख्रुइ गोबां बिबाङाव मोन होयो। जेरैहाय मासे मोसौ जारसिया ओ नै लिटार थाम लिटार ब्रै लिटार बेफोरबायदि गाय खेर होयो जाय जोंनि फालांगि याव गोबां मदद होयो बेनिफ्राय आरो जोङो माखासे बिफां लाइफांनिबो फालांगि खालामनो हायो जेरैहाय सिगुन बिफां ओ साल बिफां अगर बिफां
औ
देबदारु गोबां रोखोमनि बिफां फोरखौ फालांगि खालामनो हायो मानो होनोब्ला आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबां जिनिसफोर नांगौआबो बांबाय अब्ला आथिखालाव गोबां बिफां लाइफांखौ नो दाननानै मानसिफोरा न' लुनानै थादों अब्ला बिफां लाइफांनि गो जोबोद बिबाङा खम जालांबाय बिनि था खाय आथिखाल बारि बागानाव बिफां लाइफां गायनानै बेखौ बोसोर बोसोर उनावहाय देरोबा बे खौ जोङो फाननानै फालांगि खालामनो हायो बेनि उनाव आरोबाव बेखौ गोदानै गायफिननानै बेयावनो ओ जुग जुग फालांगि खालामनायनि राहाखौ जोङो लानो हायो
औ औ
उम बेनिफ्राय आरो जोङो नालेंखर फिथाइनिबो फालांगि खालामनो हायो गोलोम बोथोराव नालेंखर फिथाइया जोबोर मुल्य गोनां गरमजों मानसिफोरा नालें खर बिदैखौ जोबोर लोङो दा जोङो नुनो मोनो बर आइजो फोराबो ओ लामा लामा थानानै नालेंखर बिदैखौ फाननायखौ लोगो बे नालेखर ओ मोदोम खौबो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो जाय थाइसेयावनो बाजि एबा जौसे रां मोननायखौ जोङो मोनथिनो हायो बेफोरो मोन से प्रफिटनि खामानि आ रा आरो बि दिनो ओ थरबुस खुसेर बिदै बे फोर नि फालांगि खालामनाय जेनेबा बेखौ रस बानायनानै ओ गिलाससेयाव नैजि बा जि राङावहाय फाननो हायोब्ला जोंहा सानसेयावनो सेेरोजा नै रोजा मोननायखौबो जोङो माखासे बिदिन्थि मोननो हायो ।
औ औ । खोनायासै माथो अ अ मोजां खोनाबाय दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय औ औ । गोबां बाथ्रा सावरायबाय गोबां ओ बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हाबाय ।
औ । बिदिबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ नोसै ।
जादों ।